हेलौ
औ माबे खोनादों
औ औ खोनाबाय दे
ए दे मा रायलायनो दिनै
मा खालामदों नों दा
एसे मोजां जायगायाव थाथ' औ खोनालायबाय
जायगाखौनो मोना मोना जाबाय दं ए नों दा मा खालामदों
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'नो दायो खोनादों
ओं दे खोनाबायबा आङो मोनसे रायज्लायनोसै मोनसे टपिकनि सायाव खोनादों ना गोदोनि आरो दानि माने दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय माइ आबाद मावनायथ' जासिगोन ना माने दिनैनि टपिकखौ बेनि सायावनो रायज्लायनोसै ना गोदोनि आरो दानि जुगनि माने आबाद मावनाय आरोना आबाद मावनायनि सायाव बेयावनो रायलायनोसै गोदोनि आरो दानि जुगनि आबाद मावनायाव मा फाराग दं बेफोरखौ
औ बिदिबा बाजै नोङो औ खोन्थालाय जेनेबा मा फारागथिखौ नोङो मोनदों गोदोनि आरो आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव मा फारागथिखौ नों नुदों इखौ एसे बुंना हो बाजै
अ माने ओ गोदोनि जुगाव दे दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावोबाना मा ने मोसौजों एवोमोन आरोना गोदोनि आबै आबौ मोना मोसौ हालुवा बयनिबो न'खराव थाखायोमोन आरो मोसौ हालुवाया जरासे दैज्लाङाव हाल एवनो थाखायनो मोसौखौ फिसियोमोन आरोना गोदोनिया बिदिनो मोसौ हालुवा फिबाय बे गोबोरखिफोरखौ दुब्लि बारिफोराव गारना हैबाय माने दानि बायदि मुलि हासा र होआमोन आरो बे गोबोरखिजोंनो माने आबाद मावोमोन गोदोनिया मोसौ हालुवाजों एवनानै बे गोबोरखिखौ दुब्लि बारियाव हैबाय बिदिनो एवबाय आरोना मोसौजों एवनानै बिदिनो हारसिं हायाबो लाबाथाय सोरबा न'सेजों लोगो नांनानै सावरि जालायनानै माने एवोमोन आरो माने दानि बादि टेक्टरजों एवामोन आरोना मोसौजोंसो एवोमोन एनिफ्राय माइ गायनायाबो गोदोनिया सावरिसो जायोमोन आरोना सावरि जालायलायोन दिनै न'सेनाव थांबाय बयबो जमा जमा थांनानै जाहैबाय ओमफाय बिदिनो फिन बिनावबो गायनानै हैफिननांगौमोन आरो गायनानै इदिनो सावरि जाहैलायोमोन दिनै न'सेनाव हाबा बै न'सेनाव बे न'सेनाव हाबा बे न'सेनाव बिदिनो सावरि जायोमोन आरोना गोदोनि दिनाव ओमफाय दानिया आ रो बेफोरबायदि गैला आरो ओ हाजिरा खामला सो लायोना दिन हि साबै दाना माने गोदोनि आरो दानि आबाद मावनाया
थांबाय दिन हिसाबै थ हाजिरा खामला बुयो आरो ओ बे मा होनोलाय हाल एवनायफोराबोथ'हाय नांगोलजों एवनायनि अनगायै दायोहाय ट्रेक्टरफोरजोंसो एवोना
औ जाजोब्बाय गोदोनि बायदि सा माने सावरि जालायनानै बेनावबा बेनाव फाला बदल एवलायनाय बिदि नंला आरोना दानि जुनिया ट्रेक्टरजोंसो जादों ओम आरो मा गायनायाबो सरलाय बावबायसो गोदोयो माने खारायनानै एवग्लिनानै माने हाखौ फोमोननानै मोसौजोंनो आरो हाखौ फोमोननानै खोथियाखौ गोदोयो फोग्रोना लायोमोन आरोना मास मोनसे बा ओ मास मोनसे बिस दिन बिदिसो खोथियाखौ फोनानै राहोनानैसो सावरि लेंलायनानै फुयोमोन आरोना गोदोनिया जमा जमानो। आबैमोननि दिनाव। आरो बे हालखौबो हारसिं एवजोबनो हाया नालाय ओमफ्राय जमा ज'मा ननै न' थाम ओंखाम लोगो नांनानै सावरि लिंलायनानै फाला बदल एवनानै गायोमोन आरो गोदो आरो ओमफ्राय दानिया आरो' बिदि गैला दानिया डाइरेक्ट मा फुनायबो गायनायबो गैलायला एवनानैसो गायो आरोना दानिया डाइरेक्ट
आरो मोनसे खोथा बाजै दा ओं मोनसे खोथा बाजै आङो होननो सानबाय आरोना आं मोनथिनायखौ माने सिगाङावथ' सावरि जायोमोन। ओ फाला बदल फाला बदल बेबायदि मावलाय लायोमोन। ओमफ्राय दानिया गायनायाबो हाय खम जाबाय आरो ना आं नु नायाव जोंनि ओनसोलफ्राव माने आस्रा फोनायखौसो आं नुयो आरो दानिया नोंगौना?
औ औ आस्रा फैयो दानिया ओम
माने आस्रा फोनायाथ'हाय हाखौ खनसेनो नोङो खारायनानै फोमोनखाबाय। मै होखाबाय जाखाबाय बेवहाय दै जेब जेब होदो एनिफ्रायहाय नोङो ओ गायनां लायै बायदि बा फुनांलायै बायदि बेखौ गारनानै होखाबाय आरोना। जेसे नांगौ बेबायदि खनसेनो मावखानायखौ आं नुबाय आरो माने गोदोनिया ओमफाय गसा गसा हिसाब लानानै गसा गसा दब्लाय दब्लाय खोथिया फुलायनानै गायोमोन ओमफ्राय दानियाहाय बेबायदिखौ आं नुदों आरो। जेनेबा बुहुद सोलायनाया फैबाय बेखिनिया आरो ओमफ्राय बाजै आरो माइबाफोर बुंबावो
गोदोना ए गोदोनिया आखा आखा खोथिया खौ आखासे आखानै बिगासेयाव थार थाम इदिफोर हिसाब लानानै खोथियाखौ फुनानै गायोमोन आरोना गोदोनिया बेनिफ्राय दानिया जाहै बाय डाइरेक्ट खम खरसायाव जानाय बादि डाइरेक्ट एवखाबाय खारायखाबाय बिदिनो फोमोनखाबाय बेनिफ्राय बेखौ फुनाय गायनाय गैला डाइरेक्ट बिगा हिसाब माइखौ माने बिगासेयाव सेर थाम बा सेरब्रै बिदिहाय जखा लानानै नों सेरब्रैफोरनो ना सेरथामफोरनो बिगासेयाव बेफोरबायदि जखा लानानै सोमो आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट फोखाबाय बेयाव फुनाय गायनायनि जेबो खरसाबो गैला आरो खामानियाबो एसे खम जाहै बाय आरोना दानि जुगाव
ओम
उ गोदोनिया आरो गाय फु- फुनानै गाय बेफोरबायदिमोन आरो खनले खनले खनले खनले मावबाय थायोमोन आरोना
ओम
दानि बे गोनोखो मुगायाव डाइरेक्ट फोनाय डाइरेक्ट गायनाय बेफोरबायदि जाबाय आरोना
ओ गायनाय फुनायावहाय सोलायबाय ओमफ्रायहाय माइ मारा होनाय आरो हानाय बे फोराव माबायदि सोलायनाय नुदों बाजै
बे हानायफोराबो गोदोनिया बिदिनो जमा जमा सावरि थांलायनानैनो हायोमोन आरोना हानानै ओमफ्राय थेला फोरजों रोगायोमोन सोरनावबा मोसौ गारि मैसो गारि थायोमोन बेफोरजों रोगायोमोन आरोना न'आवनोमोन आरो गोदो हाजिरा इदि थांलायनाय ओ बिदि हाजिरा हमलायनाय थांलायनाय बिदि गैयामोन न'आवनो हायो दाहोना रुवा थि लानानै मा ने न'आवनो रोगायो न' आ रो मोसौजोंनो नायोमोन आ रोना माराखौ हर फुंनि थिनथाफोरावनो सि खारनानै गोजां बोथोराव नायोमोन आरो गोदोयो ओमफाय दानिया आरो मा दुब्लियावनो दाइरेक मेचिन सोखानानै हानानै लाबोयो आरोना बेयाव जिगाबा थाबोयो माइ गोजा फैयो आरो जावखानाय बेबो बेनिफ्राय फारसेथिं नायोबा जिगाबा दुब्लियाव थाबोबाय गोदोनिया आरो रोगाना लाब नालाय जिगाबजों जाबजों गासिबो फैफाजोबमोन आरो
अ गोदोनियाहाय आरो बाजै ओ मोनसे बाथ्रा गोदोनिया थ'हाय ओ नों माइ हानोबाथाय नोङो सावरि-बादालि जाबाय बेजों लोगोसे आरो लाबोनो था खायबो माबा बे दांग्रि फोरखौहाय सरनाय जायोमोन। बेबायदिनो हुलाबारिफोर जों रोगायोमोन।
औ थेंगल सैनानै औ थेंगल सैनानै दांग्रि खायोमोन आरोना उम।
रोगानाय थि अ दांग्रि खायोमोन
उम। उम।
बेखौ मारा थ' माबा नोंनि न' खाथियाव लांदां जायगायाव कलथा सरोमोन
औ औ उम सननानै लिरलायोमोन आरो बेखौ औ खोनादों।
अ हलथाखौहाय माबायदि सरोमोन बे जेनेबा बा खोन्थानो हागोन ना?
खलथाखौ माने खदालजों सोयोमोन आरोना खदाय खदालजों बै हाग्राखौ स्लिम सैनानै माने बेखौ गोबोरखिजों लिरोमोन आरो हाखौ गोबोरखिजों लिरनानै साफा खालामबाय बेयाव माइखौ दोनफैबाय। इनि उनाव मोसौजों मारा नायोमोन आरोना मोसौजोंसो नायोमोन गोदोयो दानि बायदि टेक्टरजों नायामोन गेजेर जोसेयाव टेक्टरजों नायोमोन नै दा लास्टाव आरो मेसिन सफैबाय दा इजिसिन जाबाय आरोना खामानि मावनाया सहससिन जाबाय खम खरसायावनोबो जासि नबाय बेफोरबायदि आरो ओनिफ्राय दा ओ फारागथिया बेनो गोदोनि आरो गोबोरखि हासारजोंनो माने आबादखौ मावोमोन आरो ओ दानिया आरो इउरिया पटास बायदिसिना होनानै मावनायखौ जोङो नु